बाय
खुलुमबाय नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादों
खोनादों
औ खोनादों नोंथां
नोंनिखौ लासैथार खोनादों
अ आं नोंनिखौ खोनाफैदो गोसायैनो
अ एसे एसे गोसा सा माबालाय होलाय ओ।
नोंथाङा औ बिदिनो दावबायनायनि बागै। सावरायनो सानदोंमोन।
दावबायनायनि सायाव दा। दावबायनायनि सायाव आं नोंथांनियावनो मोननैसो सोंथि सोंनोसै। बिदिब्ला नोंथाङा दावबायनो माबायदि राहाजों दावबायना मोजां मोनो जेरै। बाइकजों जोङो ट्रेनजों बेफोरबायदि माजों दावबायनानैबो बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा।
निजेनि गारिजों स्कुटिफोरजों बिदिनो दावबायनो। दावबायनानै मोजां मोनो।
औ। मानि थाखाय नोंथाङा बे। स्कुटिजों दावबायनो मोजां मोनो।
बिदिनो जायगा नुलाङो बार नाङो। आरो। स्कुटिफोराव बिदिनो गाखोनो मोजां मोनो। बिनि थाखायनो नोंथाङा।
औ आं दावबायनो। आं बे बाइकजोंनो दावबायो। बांसिन दावबायनाया। नोंथाङा दा फेमिलिजों बांसिन दावबायना मोजां मोनो। ना नोंनि लोगोफोरजों दावबायना बांसिन मोजां मोनो। जों लोगोफोरजों दावबायना मोजां मोनो ना।
औ नोंथां।
नों। नोंथाङा लोगोफोरजों माबे माबे जायगायाव दावबायनो थांखो।
आं बिदिनो नै खाथिनिनो सौकि दारागाव। दुमनि। बिदियावनो दावबायनो थाङो।
औ नोंथाङा औ।
नोंथाङा मायाव मायाव दावबायनो थांखो।
आं दावबायनाया थांबाय बेबायदिनो ओ सौकि होननाय बेबो जोंनिबो खाथि जायो नालाय आरो। दारागाव आरो मोनसे दङ संख्रि हाजो होननाय बेनिफ्राय दुमनिनि। दुमनिनि। साहा बागान बागान जे दं, बेथ' आरो बेयाव बांसिन साबसिननाय मोनो मानो होनना बुङोब्ला जोंङो बांसिन ओ माने साहा बागाननि गोथां गोथां माने ओ बिलाइ गोरलैफोरखौ नुयोबा गोसोआ एसे मोजां मोनो आरो बिफांनि सायाव जिरायनानै लोगोफोरजों रायलायनानै बांसिन मोजां मोनो आरो नोंथां। दा नोंथाङा संख्रि हाजोनि बागै खोनाफेरदोंना?
औ नोंथां आं खनसे थांखांबाय।
बेै हाजोआव नोंथाङा मा मा मा नुबोनो हाखो नोंथां?
औ बेयाव बिदिनो सुकिनि खाथि जायो संख्रि हाजोआ। संख्रि बिदिनो संख्रि बायसा दै जिंआव गुफुर गुफुर बिदिनो नुनो मोन्दों आरो। औ नंगौ नोंथाङा मा मा नुनो मोनबोखो?
आं संख्रि हाजोआव आंबो थांबाय थांनाया संख्रि हाजोआवथ' गोबां जिब जुनार बायदिसिनाबो नुयो जेरै जोंहा मैदेर नुनो मोनो, ओ मोख्रा नुनो मोनो आरो बि बिदिनो हाजोनि बायदिसिना दाउ दाउ बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनो सानदों दा नोंथाङा दावबायनानै माने सासे मानसिया दावबायनानै माबायदि ओ जोंहा गियान बा आरजिनो माबा माबि जोंहा ओ खोथाफोरखौ मिथिनो हायो खायसे गियानफोरखौ आरजिना लानो हायो। बेखौ नोंथाङा सानोना माखासे गियान
औ बिदिनो दाब दाब जायगायाव बेरायनो थांबा जों मोनसे बाथ्राबो मिथिनो हायो आरो बुजि जिनोबो हायो।
नंगौ नोंथां नंगौ। ओ दा बे संख्रि हाजोनिफाय दारागाव हाजोनिफाय आनो बुङा बेनिफाय गोबां माने दैमा दैसा बेफोरबायदि बोहोयो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बे दैमानि गेजेरजों जोंहा गोबां मानसिया मुलाम फा जादों ना?
औ जा बिदिनो जा दोंबो होनजायो।
आरो ख'हाबो खालामदों नङा होनबा? ख'हा खालामनाय बिथिङाव नोंथाङा मा मा बिथिंखौ नुहुरनो नुहुरदों?
बिदिनो दैफोर बारायबाथाय बिदिनो मानसिफोर थानाया बाहाय ख'हा जायो आरो दारागावआव बारा ओरै दै बो मोना मोननायालाय।
औ दा जोंनि सावरायनो गोनाङाथ' दावबायनाय थेवब्लाबो बेखिनि खोथाखौ सावरायनाय जाबाय। दा दावबाय नायाव नोंथांङा ओ लोगोफोरजों बुंदोंमोन ना न'खरजों बुंदोंमोन? लोगोफोरजों बुंदोंमोन ना नोंथांआ लोगोफो फोरजों माने माखासे लोगोफोर लानानै मोजां मोनो सासे सानै लोगोफोरखौ ल' फानानै उम दावबायनो मोजां मोनो?
से लोगोफोरजों मोजां मोनो आरो बिदिनो राय्लायनो मिनिनो बिसोरजों।
औ दावबायनायावथ' जोंहा गोबां दावबायनाय दङ नङा होम बा? बे जेरैबायदि जोंहा फरायसालिनिफ्राय दावबायनो मोनो कलेजनिफाय फ-फरायस सालिमानिफ्राय मोनो। गोजौ फरायसालिनि मानिफायबो मोनो दा बे बिथिङाव दावबायनाय बिथिङाव नोंथाङा फरायसालिनिफाय माबे जायगायाव बेरायहैनो मोनखो दावबायनो मोनखो आरो फरायसालिमायाव फराय फायदो
औ नोंथां आं बिदिनो बारा ओरै दावबायहैनो मोनाखै। सिगां स्कुल टाइमाव फरायसालि थानाय फरायसालियाव बिदिनो सुकियाव थांनो मोनदों।
नंगौ नंगौ।
आरो जेरावबो थां मोनाखै फरायसालिफोरनिफ्राय
फरायसालिमानिफ्रायबो थांनो मोनासै ना।
ओहो मोनाखै नोंथां नोंथाङालाय मा मायाव बेरायखो
ओ जोंनियाथ' गोबां जायगायाव ओ जेरै ओ स्कुलनिफ्राय स्कुल एक्सकारसन होननाय मोनसे दावबायनाय मोनसे लायो नङा होमबा। बेखौथ' नोंथाङाबो मोनखादों बेफोरबायदिनो जोंहाआ फरायसालिमानिफ्राय कलेज लेभेलनिफ्राय बेफोरबायदि दावबायनो मोनदों जेरैबायदि जोंहा शिलंफोराव बेफोरबायदिबो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बांसिन लोगोफोरजों बेराय। दावबायना मोजां मोनो ना।
औ लोगोफोरजों दावबायनायनि आ खुसिया आलादा जाथारो आरो न'खरनिजों ओ। दावबायनाया। इसे आलादासिन जायो बुंनो थांङोब्ला आंङो दावबायनायखौ। लोगोफोरजों बांसिनै मोजांसिन मोनो मानो होनना बुङोंब्ला ओ खायसे खोथाफोरखौ जोंङो मोजाङै गावनो गोसोनि जिखिनि खोथा बेखौ जोंङो। ओ मोजाङै फोरमायलायनो हायो आरो नों नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दा मा मा जायगायाव दावबायहैनो मोनखो औ। औ सानदोंमोन नोंथां बिदिनो दा। साननैसोनि गेजेराव सुकियाव थांनो होनना सानदोंमोन।
औ माबे जायगायाव दावबायनो होनना सानदों नोंथांङा औ। दा सकि हाजोआव ओ दा दानि थासारिया जोबोद समायना नङा होनबा नोंग।
औ नगौ नंग। थां सकियाव दा गरथ। गरम दिनाव थांनो जोबोर मोजां जायो दै दं बिदियावनो।
नंगौ नंगौ नंगौ आंङो गुबुन सुबुंफोरनिफ्रायबो बे खोथाखौ आं बांसिन। ओ खोनानो मोनदों जे सक। खि हाजोआव। हाजोआनो नायनो बेसिबांबा समायना होननाय खोनादों बे खोथाया नंगौना औ।
नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायनो मोनखो दा।
आं। आंनि दा दावबायनो साननाय थिरांथा गायाना आं दा दावबायनो साननाय थिरांथायाथ'। ओ। बुंनो थाङोब। बा आं दा ओइ बगामाति होननाय मोनसे जायगा दं जोंनि ओनसोलनि इसे खाथियावनो बेयाव आं थांनो सानदों दा सम आरो थासारिया मिलायोब्ला दावबायगोन। लोगोफोरजोंनो। ओ दा दावबायनिस। सायाव दावबायनायनि सायाव नोंथांङा आरो मायबाफोर खोथा बुंनो गोसो माने फोरमायनो थानाय मायबाफोर खोथा दंबावो नामा नोंथां।
बगामाथियाव आं इदिनो खनसे थांखांबाय आरो नोंथां औ औ। बिदिनो लोगोफोरजोंनो थांदों आरो।
औ।
बिदिनो बगामाथियावबो दै दं हाजो दं बिदिनो मन्दिरबो दं।
नंगौना नोथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ। थारैनो दावबायनानै जोबोद गोजोननाय मोन नङा होनबा नों
औ नंगौ नोंथां दावबायनायनि एसेबां गोजोननाय गैया आरो
थांङा सासे दावबायनो मोजां मोनग्रा आंबो सासे दावबायनो मोजां मोनग्रा बेखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा ओ ओ नोंथाङा
औ
न'खरनि सुबुंखौबो बहाबा लानानै दावबायनो गोसो सानदों नामा नोंथाङा
औ सानदोंमोन बिदिनो गरम दिनाव बिदिनो खाथि खालाफोरावनो एसे दावबायना फैनो सै
औ गोसोनि जिख खिनि आ जि खायसे आ दुखुफोरखौ बावगारहोनो जों दावबायो नङा होनब्ला नों थां बेबायदिनो जोङो खायसे दावबायनायनि गेजेरजों खायसे जोंनि जिउनि खायसे जेंनाफोर खौ जोङो फिथा होननानै आ दावबायनायनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो नङा होनबा नोंथां दा बेखिनि खोथाखौ आ नोंथांनियाव नोंथां जों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ।
नो आ दाथ' गोबां रायलायबाय उनफोराव उननि समफोराव आव नोंथांजों आ माने बेनि सायाव दावबायनायनि सायाव गुवारै सावरायलायबावगोन होननानै दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिख थ' एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां दे गोजोन्थों